औ हेल' नोंथां अ नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों नोंथा खोनादों।
अ अब्ला गोजोन मोना बिलिनि हामब्लायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोबाय। दा नोंथाङा आंजों माखासे गोनां आयदायनि सायावहाय रायलायनो आंजों सम होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथाङा हागोन सम होनो हागोन।
अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। आरो सम होनायनि थाखाय दा अब्ला जों गोनां रलायनाय सायाव फैनोसै नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन।
आ जादों मा जोङो ना हमनाय।
औ जागोन जागोन औ
जोंनि ओनसोलाव बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव नाखौ माबायदि हमनाय जायो बा जोङो नाखौ माबायदि जोङो दैनिफ्राय आलादा नोंथां आरो नाया मा मा
नों
सायाव एसे नोंथांजों सावरायगोन आं दा अब्ला गोबाव खालामना नोंथांजों जागायजेननोसै ना मा होनो औ औ अब्ला जोङो ना हमनाय होनबाथ' मिथिखायो मा नाया मा जोंनि मोनसे जाग्रा आदार माने बियो जिउ गोनां थेवबो जोंजों जाजायो
नंगौ नंगौ
बुंनो थाङोब्ला बा बियो बेबो नायाबो मिथिंगायारि मोनसे सम्पदसो गुबुन गुबुन दस्रा जायगाफोराव मा नाखौ जाया खिन्थु मा जोंनि जाय बेयावहाय जों बर'फोरा नाखौ जायो नाया अनेक रोखोमनि दङ नोंथां बुंनो थाङोब्ला ओरै ना फिसायाव दङ मा ना मावा दङ ओरै ना बि दिनो सानदांगा दङ आजिखालि मा ना सानदांगा सानदांगा होनबाथ' मा मिथिखायो नों थां ओ नुजोबो आरोखि ना स्रां स्रां नुजोबो बेवहाय मा गावनि हाराखौ सिन्थाय एकदम स्रां स्रां नुजोबो माने बे ना सान्दांगाया मा गोदोनि दिनावहाय बांसिन नुयोमोन दा बांसिन नुनो मोनला मानि नुला खौनो होनजायो आरो मा बेफोरनि अनगायबो मा गोबां ना दंमोन मा ओ गान्दा गागेबाबोथ' मोनसे नाजों रुजुजायो नोंथां गोदोनि दिनाव होननाय जायोमोन गियो आरो बारनो हाया
नोंगौ
थिग बेबायदिनो मा मोनसे मोनसे नाफोरनि सोमोन्दै जारिमिन जाना थाबाय दा बिसोर नाफोरा मा ओ खमायलांगासिनो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनैया बा नुनो गोब्राब जाबाय आरो दंबावो नाया मा गोबां ना दङ दा जोङो नुनो मोनो मा नास्राय गोरै ना सल ना बारलि ना बामि खुसिया ना आरो गोबां बायदि बायदि रो खोमनि ना दङ नोंथां बेफोरो मा बेखौ जों मानसिया जायो नाखौ दा बे खौ मारै मारै जोङो हमो बा जोङो मा नाफोरा जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा गोनां होनोम होननानै बुंनो थाङोब्ला मा ओ नाफोरखौ जायोबा जोङो मा देहाया मा जों गोहो बोलो मोनो बा जोङो मा बेवहाय जोंनावहाय खारै नाफोरा खारै जगायो जोङो लोमजायो साजायो अब्ला मा नाफोरखौ जानांगौबा जोङो बेदरफोर दस्रा जानो नाङा बे मोजां नाया जोंनि थाखाय देहाखौ राफोद गोरा खालामो नोंथां दा नाखौ बोरै हमो नोंथां आं बेनि सायाव बुंनोसै ओ नाखौ जोङो अनेक रोखोमै हम ओ हमनो हायो नोंथां जेन जोङो जेजों हमनो हायो आरो जोंनि आइजोफोरा हिनजावफोरा जेखायजों हमो थेला जाल जों हमो मुसारिजों हमो सेन खखा ओ गोबां बायदि बायदि रो खोमैहाय मा ना हमनायनि आयदा बा खादबफोर दङ दा बुंनो थाङोब्ला जोंबो गोदो उन्दैयावहाय मा नाखौहाय जोङो जोबोद इन्टारेस्ट मोनोमोन नोंथां बो-बोरसि दान्दा होनो जायखौ जोङो नाखौ बोनोबा लफायो ओ सोरबा सोरबा बि बिदिनो दानि जुगावहाय खमायलांबाय खिन्थु दाबो ल फायोबा बोनो नागौ खिन्थु जोंनि आमोलाव आं बुङो दि नोंथां जोङो मा फरायसालियाव थां नायनि अनगायै मा ना बोननाय बा नोङो ना हमनाय जायखौ होनो जोङो ना हमनाय होनबानो आलादा मोनखायोमोन आरोखि नोंथां बिराद माने मोजां मोनोमोन माने इन्टारेस्ट लोगो दोगो ज'नो गामिनियोयाव ओंखारबाय बिदिनो खानस्रिफोर आलिफोर बुरनानै जोङो मा बेखौहाय थुबाय थुनानै मा बोरसियाव थुनानै जोङो बेखौ बेखौहाय बाथाबो होयो बाथा होना होसै होननानै आरो मा लफायबावो हालदु खानस्रि आलदा थुनानै जोङो बिदिनो माइ स सोरनिबा माइ दुब्लि सोरनिबा फुख्रि आरो गरखाय जाम्फै जोङो नाखौहाय बोननाय जायो आरोखि ना। बेवहाय रासिन मा नाहाखौ माया फैयो होनबा नास्रायफोर फैयो गोरिफोर फैयो सलफोर फैयो बेनि अनगायै दस्राफोर नाफोरा फैनो गोब्राब मोनो आरो बाथा होनायावहाय होननि बेलायाव फैयोब्ला बाथायावहाय जोंहा दङ ओरै खुसिया अरो आरो बामिफोरबो अरलाबायो। खिन्थु नास्राय गीरिया खमन खा आरोखि ना नास्राय गोरिया बिराद मोजां अरो माने बिसोर अरखागोनसे अरखागोन बेखौ बुंनो हागौ। एखदम बुंनानै माने नङा होननो हाखाया नोंथां अब्ला नोंथां आं नाफोरनि बागै माखासे बुंबाय अब्ला आं नोंथांनि सिम नोंथांनियाव सोंनोसै नोंथाङा नाखौ माबोरै माबोरै हमनाय जायो आरो नों नाखौ नोंथाङा हमफेरबाय ना? आरो माबोरै हमो बा नोंथाङा मा मा नाखौ हमनानै जानो गोथावसिन मोनो? आरो नोंथांनि ओनसोलाव दा ना हमनायनि थासारिया माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन आंनो होगोन नामा नोंथां आं नोंथांखौ सोंनाय जाबाय औ दे दे नोंथां औ औ
ना ना होनोब्लाथ' जाय नाफोरखौ नोंथाङा फोरमायलादों बे नाफोरखौनो माने जोंनि ओनसोलथिंबो फ्राय मोननायानो जायो आरो नों नथां ओमफ्राय दाथ' दैज्लांनि सम नालाय नोंथां माने दैया अखानि अखानि बिबां बारा जानायजों आरो जोंहा ओ भुटान हादोर खाथि नालाय नोंथां माने ओरै भुटानावथ' फ्राय नाफोरखौ जानायखौ नुवाना नों थां बिसिनियावहाय गोबां गोबां नाफोरा ओरैनो थायो आरोखि नोंथां माने जाय बिलोफोराव हाजोनिफ्राय बाज्रुमनाय दैफोराव गोबां ना फोरा माने सायावनो दावनानै थायो आरो नाथाय बे जेब्ला बै अखा अखानि बिबाङा एसे बारा हानानै दैनि बिबाङा बाङो बे समावहाय माने भुटान दैनिफ्राय जोंनि साइडथिं गोजावबोनाय दैफोरावनो नोंथां माने
औ औ
जेब्ला जेब्ला अखा हायो बे समाव जों गामिनि सानै साथाम मानसिफोरखौ लानानैहाय एबा फन खालामलायनानै
औ
जों रेडि जालायनानै जेब्ला अखाया हायो अब्ला बे समावहाय ओ जोङो लाफि बै लाफि नााजाथेग्राखौ नोंथाङा मिथियोना?
औ मिथियो मिथिग मिथियो
औ नोंथां नै बे लाफि ओमफ्राय बै फासिजाल बे मुसारि नै बे खौहाय लोगो नांनानैहाय जों दैसायाव थाङो आरो नोंथां माने बै ओभुटान हाजोनिफ्राय जिनाखि दै बोहैबोयोना नै बेयावहाय थाङो आरो नोंथां ओमफ्राय बेयाव जों दासिमबो साथेबाय थायो आरो जेब्ला बे अखा हाबाय जों माने दैलामांबारियाव थांखाबाय आरो नोंथां ओमफ्राय जेब्ला बै जों साथेनाय समावहाय माने गोबां माखासे नाफोर मोनो आरो बै ना खान्दा ना सलथ'खा होनो ना नोंथां। बेखौ नै दानि समाव ओरैबायदि औ बे नाखौ ओरैबायदि मोनो आरोना नोंथांनि दा बोथोरावहायसो सोरबा जै अखा हाबाथाय सोरबा पास केजि सोरबा सय केजि सोरबा दस केजि गाहाम मोनो आरो नों
औ बिराद होमबाथ।
नोंगौ नोंगौ नोंथां। बे दैज्लांनि समावहाय ओरैबायदि ना मोनो आरो जोंनिथिं आरो बै माखासे बै जियानि दैया गेन्दाब नायजों नैबेयाव फासि जाल सानायफ्राव ना थेंगोनाफोर नाङो। ना सलथ'खा ओमफाय बै माखासे बै एलेंगा होनोना गुफुर गुफुर ना नै ओ नैबे नाया दाउ होनानैहाय माने नाङो आरोखि नोंथां बेबायदिनो फासि जाल्टफ्राव लानानैहाय बेखौ माखासे रोखोम माखासे मोन न'यावनि जिनाखि मैगं थाइगं नैबेफोरजों जाफैनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
जे आरो बेबायदिनो बिनि अनगायैबो जायखौ नोंथाङा बाथा होनाय बुंलांदों बेबाय दिनो जोंनि साइदजोंबो माने जेरै खानस्रि नोंथाङा बुंलां खादों बेबायदिनो जोंनिजोंबो ओ बबेबा दहला हायाव दैफोरा एसे गोबाव थायोब्ला नै
उम
बे दैफोराव माने बाथा होनानै नाफोरखौबो हमनाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिंबो आमफाय बै जायखौ नोंथाङा बुंलांदों बोरसि बोननाय जेब्ला बै ओ दैसानि दैया गोग्गो जायो अब्ला बै खैजोमा बिदैजोंसो बोननो नोंथां जोंनिथिं माने।
बिराद मोजां इन्टारेस्ट नोंगौ नोंथां आं बावगारदों खिन्थु नोंथा खिथाबाय आं बिराद मोजां मोनबाय। नोंगौ थारैनो नोंगौ नोंथां।
खैजिमा बिदैखौ आराम दैयाव फोजावनानै नैबेजोंहाय गोबां ना फोर फैयो आरो नोंथां माने। बेजोंहाय बेजोंहायसो बोननानै जोंनिथिं जायो आरो। सोरबा सोरबा बिदिनो गावनि जानाय जु हनि बारा मोनोब्ला सोरबा बाजारफ्राव फाननानै बेजोंनो गावनि न'खरखौबो सालायग्रा दं आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बेजों लोगोसे खुसियाबो जावो। दासिमबो जावो माने बबेबा हाफ्राव दहला हाफोरावहाय माने हाफोरा ओरै माथ थावरि बायदि गुरुन जानानै थायोना नोंथां नैबेफोरावहाय सानै साथाम लोगो नांनानैहाय खुसियानि गुदुंफोरखौ नागिरनानै बबे गुदुङाव थायो थाया नैबेखौ नागिरनानै माने बै खुसिया सुग्रा सल होनोना नोंथां सुल सुलि औ औ नैबे सुलिजोंबो गुदुं नायनानै सुयो। फाय माखासे खदालजोंबो जावनानैहाय खुसिया नाखौहाय बोखांनानै लाबोनायखौ मोन नुयो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
फाय बेबायदिनो नै जेब्ला माइ गायनानै माइया एसे मोजां जायो माइफोरा गोसोम जायो। अब्ला दुब्लिनि लास्ट जोबथारनायावहाय बै खखा सेन नैबेफोरखौ सानानैबो गोबां माखासे बेयावहाय ना फिसा फिसा बै नास्राय ना ओमफाय बै बालाबोथिया ना
औ
ओफाय ना मावा ना फिथिख्रि फिसा फिसाया नोंथां माने जोबोद दासिमावबो जोबोद नाङो आरोना नोंथां जोंनिथिं। आरो बै ना फिसा फिसा नाफोरखौ आरो मोजां बेबायदिनो फोराननानैहाय जेब्लाना नाफोरा एसे गोब बां नाङो अब्ला माखासे बेफोरखौहाय नाफाम बानायनानैबो माने दोनथुमनानै जानायबो हुदा दं आरो नों
उम नंगौ।
औ बेबायदिनो ओ माखासे गोबां रोखोमनि नाफोरखौहाय ओ नोंथां जोंनिथिं जायो आरो नोंथां।
अ
अब्ला नोंथां जोंना सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय माने नोंथांजों गोबां सावरायनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ आंबो नोंथांजों माखासे बिदिनो ना हमनायनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। आरो आसा खालामो नोंथां आंजों ओ गिबियावनो आंजों सौहैनायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम साबायखर जासिबाय।
औ
आरो मा जोंनि जोबनायाव आं नोंथांखौ आसा खालामो उननि मोजां समावहाय जोङो मोनसे मोजां गोनां आयदानि सायावहाय रायलायनो एबा जों सावरायनो लोगो मोनफिननो आं मिजं दिबाय नोंथां।
जागोन नोंथां मोनगोन मोनगोन निस्सय मोनफिनगोन, जागोन नोंथां जागोन।
औ दे दे